औ
औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
नोंगौ नोंथां
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आङो जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ सम दङ नोंथां
औ दा बिदिब्ला जोंहा जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां ओंख्रिफोर बो दं जेरै जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइफोरबो दं जों गासिखौबो जानो हायो आरोना दा जोंहा ओ ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'निनो गोबां ओंख्रि दङ जेरै जोंनि अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' आरो नारजिजों अमा खाथै खारैजों ना मैथाजों ना आरो जोंहा एम्फौ लाथाखौबोथ' जोङो बर'फोरानो जानाय जायो नङा होमबा नोथां
औ
औ ओ दा जोंहा ओ जेन'बा ओंख्रैं सबायाइजों साम'खौहाय माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ।
साम'खौथ' जोङो गामि ओनसोलाव दैमा दङब्ला दैमायाव खननानै मोननाय जाहैयो आरो जायफोरा दैमा गैया बेफोर बिसोरो हाथायाव बायनानै लाबोनाय जायो आरो सबायखौबो जोङो बायनानै मोननाय जायो आरो जायहा फैयो बिसोराथ' न'आवनो थाखायो। आरो सबायाइखौद साम'खौद जों संनांगौब्ला साम'खौ बायनानै लाबोबाय एबा गुरनानै लाबोबा जोङो सोमनानै दोननांगौ जायो साननै सानथामसो। बेयाव गाज्रि मैला थायो नालाय बिनि। बा गाज्रि मैला थानायनि थाखाय जोङो बेखौ सोमनानै दोननांगौ जाहैयो साननै सानथामनि थाखाय आरो साननै सानथाम सोमखांना दोननायनि उनाव। बेखौ बोखांनानै जोङो। सुस्र'नानै जोङो बेनि दाखोनखौ फिन नङाब्ला बिजसिफोरजों एरख'नाय जायो दाखोनखौ। आरो बिनि उननि खिथौखौ जोङो दानस'नांगौ जायो जेरै जोङो जानो। समान खालामनानै बियो सोबनांगौसो नालाय सोबबा ओंखारनायनि हिसाबै जों दानस'नांगौ आरो बेखौ। एरख'खांनानै दानस'खांनानै जोङो स्र' सुना लानांगौ आरो सानद्रि नङा। बा जेंगायफोराव बेखौ स्र' होनुानै कारजि। नङाबा माबा मोनसे गोखैजों जोङो हुनांगौ बे जोंखोलखौ जानांगौ ना बिनि मैलाफोराबो ओंखारनांगौ गोबां गोबाव होनुनांगोन बेखौ आरो। हायोबाथ' दसेखौबाव सोमना दोननांगोन बेखौ सोमना दोनखांनायनि उनाव नोङो। सबायाइखौ न'आवनो। थायोब्ला बेखौ हुख्रेमना लाग्रोनांगोन आरो बायनानै मोनोबाथ' हुख्रेमलायनो गोनाङानो गैया बेखौ सबाइखौ सोमनानै दोन द्रनांगोन दैयाव दसे सम आरो बेफ्राय जाय साम'खौ जों सोमनानै दोनथ'दोंमोन बेखौबोखांना लाबोन नानै जोङो सारायखौ जाननानै थाव होनानै बेखौ अर जरायनानै सारायखौ जाना थाव होनानै बे बेरनांगौ एसे थेब थेब थेब थुब फबाथाय जोङो बेवहाय औ टेब टेब थेब औ थेब थुटेब होनबाथाय जोङो बेखौ दोनथ'नो हायो आरो जेरै जों साम'खौ एवफ्रानखांनानै दोनथ'बाय दोनथ'नायनि उनाव माबाखौ सबाइखौ जोङो जाय सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ सुनानै लायनांगोन स्र'नो स्र नानै उनाव। जोङो बेखौ खारैजों रुग्रोनांगोन रुग्रोनानै संख्रै आरो खारै होनानै जोबोद माने गोबां गोबाव रुनांगोन आरो गेम्लेेजासे आरो गेब्ले गेब्लेयाबा मोनबा खायफा सागंजोंबो सारना होयो बेफोरबायदि गेब्लेहांगोन आरो जि जों साम'खौ माबानानै दोनदोंमोन। आरो जोङो सबायाइखौ जि रुबाय थानाय समावनो जोङो हालदै संख्रै आरो हाइजें जाब्रां फानलु बेफोरखौ होखानो हायो आरो बेयो सबाया ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय समावनो जोङो साम'खौ ज' होनांगौ जाहैयो आरो आमफ्राय बेखौ ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब साम'जों साम'जों लोगोसे आरो सबायजों होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बे संख्रि खारै नायनांगौ जायो आरो गंगार दुन्दिया बे खासिथारा आरो बे। दुन्दियाखौ होन होनोब्ला मोननो समाव होजायो आरो हा फ्लेनानै नङाबा आखाइजोंबो बोफ्लेनानै। बेनि उनाव जोङो खारै संख्रि नायनानै बियो नाङाखैबा होनानै। दसे गोदौहोबाय आरो नांखाबायबा खांनानै दसे दोनथ'बाय बिदि बिनि उनाव जानो हानाय जाहैबाय नोंथां आरो औ नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो हागोन ना संनाय खावनायनि सायाव नोंथां?
औ-औ नोंथां हागोन। ओ जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय जोङो। खारदै खारै बे खारदै खारैखौ जोङो मा मा मैगं बुथुमनानै सङो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे खारदै खारैयाव गोबां मैगं गोथां गोजाङाव बुथुमनानै होजायो जेरै जोङो लाव बिजौ बेफोरखौबो खानानै लाव बिजौ थनन्द्रा। ओ जारि बिलाइ सजना बिलाइ लाइ लाफा बिलाइ बिदिनो गोबां मैगं गोथां खाबथिंनानै जोङो खारदै खारै ओंख्रि जानाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंहा खारदै खारैजों ना जों जाबा जोबोद गोथाव जायो आरोना संबलाथाय। मारैहाय सङो होननानै बुङोब्ला बे बिलाइ जेनेबा मैगं बिलाइ मैगं गोथां बिलाइफोरखौ जोङो मोजाङै बासिनानै लाग्रोबाय लाग्रोनानै जोङो मोजाङै फिसा फिसा मिजि मिजि हानाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ‌। बे ना नाजों संगोन नालाय नोंथां बेखौ ओ‌ नाखौ जोङो मोजाङै एवफ्रामग्रोना लाबो लाग्रोबाय लाग्रोनानै जोंहा बे जोंनि मैगं गोथां हाखाना लानाय ओ बेखौबो जोङो मोजाङै सुनानै जोङो ओ एवफ्रामनाय जायो आरो ना एव‌‌ ओ खारै होनानै जोङो बेखौ। दसे सम खोबहाब खोबहाब एवनानै बेखौ गेब्लेहोजोबनाय जायो आरो ना नाग्लिजोबनानै बेनि उनाव जोङो जेब्ला बियो गेब्लेगोन अब्ला जोङो बिदिनो संख्रै बानलु बिदिनो गावनि नांगौ बायदि मस्लाखौ होबाय खारयावथ बारा मस्ला होनाय जाया नालाय नोंथां बिनो दै होनानै जे गोदौगोन अब्ला जोङो। ओ बेयाव जोंनि ना एवफ्रामना लानायखौ जोङो गारसननानै होनाय जायो आरो ना बिदिनो दसे सम गोदौ होनानै जोङो ओ बिनि खारै संख्रैखौ। नांदोंना नाङाखै बेखौ साखिनानै जोंहा खांनानै जानो हानाय जायो आरो ना ओमफ्राय दा जोंहा जोंहाथ' बर'फोरनिफ्राय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां सुबुङानो खारै ओंख्रि जायो होननानै मिथिनाय जायो बे खारैखौ बोरैहाय बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो थालिर बि बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना बिदिनो थालिर बिफांखौ जोङो दानफायग्रोनांगोन फार्स्टावनो दानफायनानै बिनि जि मादा बेफोरखौबो जोङो बानायनो हायो नालाय बेखौबो जोङो रुवा लाना बा खन्था खदालफोर लानानै जोङो जावखुनानै बेखौबो सिथा सिथा दानफानानै जोङो सान्दुुंआव फोराननाय जायो आरो। आरो जोंहा जा बिनि थालिर बिफां बेखौबो जोङो थुख्रा थुख्रा दानस'नानै बिनि थालिर दखनाखौ जोङो जिरनानै फिसा फिसा जोङो जिरनाय जायो आरो। जिरनानै जोङो बेखौ दुब्लि फोथारफोराव फोरानना दोननाय जायो जेब्ला बियो ओ रानगोन अब्ला जों बेखौ मोजाङै बुथुमनानैहाय जोंहा ओ सावनाय जायो आरोना बे सावनाय जायगानिफ्रायनो जोङो। बेखौ मोजाङै सानद्रि गुबुंफोरजों जोङो सालिनानै बिनि मिजि मिजि ओंखारनाय हांगारखौ जोङो बुथुमना बस्थायाव बा खारायावहाय जोङो थिखांना लाना फैनाय जायो बेनि उनाव जों बेखौ सरकार बेनि सरगार आइजेंफोरजों दै होनानैहाय जोङो सननानै खारै ओंख्रिखौ मोननाय जायो आरो खारैखौ जोङो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ दा नोंथाङा ओमफ्राय नार्जिजों अमाखौ माबोरैहाय सङो नोंथाङासो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नारजि अमाखौ खौ बुंनो थाङोब्ला अमाखौसो जों हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोखानांगौ जाहैगोन। आरो नारजिआाबो जायफोरा न'आव गायखानाय गैया फोखानाय गैया बिसोरो बोस्रोननानै फोरानना लानो हायाना आरो बिदिनो गोरान मोनखायो आरो गोथांखौ बायोब्लाथ' गोबाव सम नांगोन नारजि ओंख्रि संनो फोरानग्रोनांगोन नालाय बिनि थाखायनो जों बायनांगौबा गोरानखौनो बायनांगौ आरो अमाखौजो नार्जि गोरानखौजो बायनानै लाबखांनायनि उनाव जोङो नार्जिखौ दैयाव एसे सोमहाबना दोननांगौ जायो आरो बिनि थाराखौ मोनसे मोनसे गारनांगौ जायो। आरो खायफाया रुगारो बाराद्राय गोखा जानो हायिफोरा रुगारनाय जाहैयो। नारजिखौ आरो जायफोरा रुगारा बिसोरो रुगारा डाइरेक्ट खारै होना बेखौ गेब्लेहोखायो आरो खा आङो बुंलांनोसै संनायखौ संनायखौ माबोरै संनाय जायो बेखौ बुंलांनोसै आङो अरखौ जरायनानै सारायखौ जानग्रोबाय सारायखौ जानखांनायनि उनाव जोङो अमा अमा बेदरखौ जोङो थाव होनानै बेखौ फ्राम फ्राम एवनानै लाग्रोबाय पियास थाइजें बानलु संख्रि जाब्रां गासैखौबो होनानै फ्राम फ्राम एवना लाखांनायनि उनाव जों हायखांना दोनबाय हायखांना दोननानै जोङो बे हायखांनाय सारायावनो दोनबा दोनजायो बा अमा खौ एवफ्रानखांनायनि उनाव सारायखौ खांनानै दोनथ'नानै गुबुन साराइआव जोङो नारजिखौ रुनांगोन। बे रुनाय रु रुनानै जोङो खारै होनानै बेखौ ग्लब ग्लब ग्लब फुननानै बेखौ गेब्ले होनांगोन मोजाङै गेब्लेहोनांगोन बिनि उनावसो जोङो एसे एवफ्रामना दोननाय जोंनि एवफ्रामना दोन्नाय अमा बेदरमोन बेखौ होनांगौ। बे ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय नारजियाव जोङो अमा बेदरखौ होनांगौ होखांनायनि उनावसो जोङो बे नारजियावथ' संख्रि होनाय जाखायामोन जाखायाखैमोन नालाय बेखो संख्रि होबाथाय गेब्लेया बियो गेब्लेनो नागिरा थाबनो बिनि थाखायनो उनावसो होनांगौ जायो संख्रिखौ होबाय संख्रिखौ होखांनायनि उनाव हायजें हालदै जाब्रां बेफोरखौ गासिखौबो देनानै होनाय जाहैयो। बिनि उनाव ग्लब - ग्लब - ग्लब - ग्लब गोदौनो होनांगौ बे जोबोद गोबाव सम संनाय जायो। आरो इसे दै होदेरबावनांगोन। बेव अमा बेदराबोथ' मोननांबाय नालाय एवफ्रामनाल'सो होनाय जाहैबाय बिखौ अमा बेदरबो मोननो थाखाय ओंख्रिबो मोननो थाखाय एसे बुरजायैनो दैफोरखौबो होनांगौ जाहैगोन। आरो गोबाव सम संनायनि उनाव बेखौ खारै संख्रि नायनानैसो जोङो खांनांगोन। खारै संख्रिया नाङाखैबा जोङो एसे होबावनानै एसे गोदौ होबावनानै खांनांगौ जायो आरो खांखांनानै सुबाथाय बेखौ जों जानो हानाय जाहैबाय नोंथां। औ आरो मैथाजों खांख्राइजों संनाय जायोब्ला मैथायाथ' जोंनि गामि ओनसोलाव गायना लानाय जाहैयोनाआनो। आरो खायफाया गायिफोरा हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो आरो खांख्राइखौबो जोङो दाना दैमाफोराव जायहा दैमा दङ बेहा गुरनानै मोननाय जायो एसेबां मोना नाथाय एसेबाबो मोननाय जायो आरो बायनानै लाबोनाय जायो बेखौनो जोङो खांख्राइखौ स' मैथाखौ संनोबा खांख्राइखौ बोखावना लाग्रोनानै मेलेमखौ मेलेमखौ जोङो बेवहाय दोनबाय जाय खांसि नङाबा गामलायाव दोननानै बिनि जानो हानाय गोनांखिनिखौ जोङो बोखावनानै दोनग्रोनाय जाहैयो। आरो बेखौ दोनथ'नायनि उनाव जोङो मैथाखौ खाना लाब बोबा बायनानै लाबोबा स्र' बासिनानै सुनानै जोङो बेखौबो दोनथ'नाय जायो आरो खांख्राइखौ जोङो खांख्राइखौबो होग्रो जायो मैथाखौबो होग्रो जायो आरोना आरो खांख्राइखौ जों एवग्रोनोबा थाव होनानै बेखौ खांख्राइखौ होनानै बेयाव मस्ला मस्लि होयोबा होजायो आरो होआबाथ' हाइजें जाब्रां सामब्राम गुफुर बेफोरनो जाहैयो। आरो बेनि उनाव बेवहाय दै होनानै एसे खांख्राइआ एसे गोदौबाथाय खांख्राइनि दैया बेयाव मैथाखौ होनो हायो। बेयाव मैथा मैथाया गेब्लेबाथाय एसे दैया रानजेब जेब जागोन नालाय बेखौ खांनानै दोननो हायो संख्रि फालुफोर नांदोंबा बिदिनो
औ ओ नोंथां बिदिबा जाहोलांबाय ओ जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा?
औ नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।
औ।